म
हेल'
हेल' नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां ओ नोंथांजों नोंथांनो कल हरनाय जाहोनानो जाबाय ओ आं मोनसे आयदानि सायाव खोथा सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा आंनो एसे गावनि नोंनि बेसेन गोसा समखौ होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां मानो हाया जानो।
ओ बे आयदायानो जाहैबाय जोंनि ओ साखोन सिखोन जानाय आदार गाननाय जोमनाय थानाय लाखिनाय बेनि सायाव आं एसे सावरायनो सानदोंमोन।
औ
साखोन सिखोन जानाय आदार थानाय गाननाय जोमनाय बेफोरथ' जोंनि जिउआव जोबोर गोनांथि नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ।
साखोन सिखोन जानाया जोंनि सोलेरखौ एबा देहाखौ गोग्गोम खालामनानै लाखियो नङा होमबा नोंथां? बै साखोन सिखोन जानाय आदारा जोंनि ओ मावनाय दांनाय एबा गेलेनाय खारनाय बेफोराव जोबोर खहा खालामो नङा होमबा नोंथां?
औ
जेब्ला जों ओ गाज्रि जामुं एब्ला एबा ओ जानाङि आदारखौ जों जायोब्ला जोंनि जिउआवनो जोबोर खहा जालाङो नङा होमबा नोंथां? बै खहा जानायाव जोंनि ओ नख खरनि मानसि एबा गावनि बिमा बिफा बिदा फंबायफोरा जोबोद दुखुआव गोल्लैनांगौ जायो नङा होमबा नोंथां?
औ
बै साखोन सिखोन आदार जायैनि जाहोनावनो जों खायफा सुबुङा ओ गोबां गेदेर बेरामाव गोग्लैनानै ओ जोंनि देहा फाहामसालियाव देहा फाहामसालियाव एबा न' ओ रां दखा गैयियाव न'खरावनो गोग्लैनानै जेबो मावनो हायालासिनो गोग्लैनानै थानांगौ जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ।
जेब्ला जों साखोन सिखोन आदारखौ जायो अब्लासो जोंनि जिउआव एबा देहायाव जेबो खहा जानाय नङा एबा जोंनि जिउआव ओ जोंनि जिउखौ सांग्रांथि खालामनानै लाखियो बै ओ साखोन सिखोन आदारा नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ
ओ जेब्ला जों बायदिसिना गाज्रि मुवा एबा बायला बायला बायसिना सि हाथाय बाजाराव दखानाव ओ जौ सिगारेट बेफोरखौ जानानै गोबां सुबुङानो गोबां माहारियानो ओ गावनि जिउखौ थेर बेथेर खालाम खालामनानै लायो नङा होमबा नोंथां? नाथाय बैफोर खौ जायालासिनो जों फिथाइ सामथाइ गोथां मैगं आबाद मावनानै जों ओ फोथारनि एकदम ओ फोथारनि ओ गोथां मुवा गोथां मैगं थाइगंफोरखौ ओ जों लाबोनानै ओ न'खराव मैगं एबा गोथाङैनो जानानै जों जोंनि जिउखौ ओ सांग्रांथि खालामनानै लाखिनो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ।
फारसेथिंजाय ओ फारसेथिंजाय जों जोंनि गाननाय जोमनायफोरखौ साखोन सिखोनै एबा
दैैजों
सुनानै जों गाननांगौ जायो जेब्ला जों ओ गांसेखौनो गाननानै जों सुवालासिनो एबा साखोन सिखोन खालामालासिनो जों बेखौनो गानफिनोब्ला जोंनि देहायाव जोबोर बेमारनि ओ बेमार आजारनि जोबोर बेमार आजारा जानो जोबोर सहस जानानै फैयो आरोना नोंथां। ओ मानो होनब्ला साखोन सिखोनानो जोंनि जिउआव जोबोर साबजाथाव एबा ओ साखोन सिखोनानो सुबुंखौ गोगोम ओ गोग्गोम एबा ओ समायना खालामनानै लाखियो नङा होमबा नोंथां? जेब्ला सासे सुबुङा ओ गाननाय खसाब जानाय लोंनाय ओ थानाय फोरखौ ओ साफा खालामनानै लाया एबा गाज्रियावनो थाबाय थायो। बै सुबुङा ओ बेराम आजारजों गाग्लोबजागोन नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
फारसेथिंजाय जों फारसेथिंजाय थानाय खुलि थानाय खुलि एबा गावनि न'खरफोरखौ साब-सिखोन लाखियाबा जोंनि जोंनि जिउआव गोबां खहा जानानै फैयो मानो होनबा जो गोबां सेवनाय बुस्थु एबा दाखोर-दालाफोरनिफ्राय ओ गोबां ओ गुबुंले गुबुंले जिब सोमजियो नङा होमबा नोंथां? ओ बै जिबफोरा सोमजिनानै जोंनि देहाफोराव अरोब्ला एबा बानानै जों बेखौनो ओ जेबो साखोन सिखोन खालामालासिनो जों जायोब्ला ओ जोंनि देहायाव जोबोर गिख्रं गोथाव बेराम जानानै फैयो नङा होमबा नोंथां? जेरैहाय मेलेरिया थाम्फै ओ बायदिसिनाफोरा जोंखौ अरनानै जोंनि देहायाव बेराम खालामहोयो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
बेनि थाखायनो जों साखोन-सिखोन एबा गाननाय-जोमनाय जानाय आदारफोरखौ मोजाङै नायनानै एबा साखोन- सिखोन खालामनानै जों जानांगौ जायो नङा होमबा नोंथां। अब्ला नों थाङाबो आंनो थानाय खुलि जानाय आदार साखोन-सिखोनै थानाय बेफोरनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां मानो हाया जानो।
औ
नोंथाङा दा बावैसो गोबां खोथा बुंलां खांबाय नङा होमबा नोंथां।
औ
दा बुंनो थाङोब्ला जोङो साखोन-सिखोन एबा जोंना जाग्रा मुवा गाननाय-जोमनायफोरा माने जोंना साफायै जानांगौ आरोना।
औ
मानो होनबा जोंना जानायनि गेजेरजोंनो जोंना माने जोंना देहायाव मोजां जानायनि गेजेरजों साखोन-सिखोन जानायनि गेजेरजों जोंना देहायाव बोलो मोनो जायनि जाहोनाव जों माने मोजाङै थायो नङा होनबा नोंथां जों दा माब्लाबाफोर हमना ला गाज्रि बेसाद फोर जाफ्लांबा जोंना देहाफोराव एबा जों लोमजायो नङा होमबा नोंथां? जायनि जाहोनाव जोंना दुखु खस्थ' मोननो गोनां जायो।
औ
आरो जों माने जोंना दा बर' हारिना एसे रांखावरिफोरा गोब्राब नालाय बेनो थाखायनो जोंना रांखावरि फोरनि फारसेथिंबो जोंना खहा जालाङो।
औ
आरो जोंना दा बुंनो थाङोब्ला जों जानाय मुवाफोरखौ मोजाङै सुनांगौ। दैफोरजों मोजाङै फिल्टार खालामनानै सुनांगौ।
औ
बैफोरखौ जेरैहाय जों जायो बेफोरखौ सुनांगौ आरो दा जोङो खायसे सुबुंफोरा जा जानांगौ बेखौ जाया जेरैहाय ओंखाम ओंख्रि बेफोरखौ मोजाङै जानांगौ। खायसे सुबुंहा जो-ओ-जौ सिकारेट बिरि सादा बैफोरखौ जायो जायनि जाहोनाव गाव सोरनि गावसोरनो गावनि देहाखौ माने नस्थ' खालामनानै लायो।
औ औ
खायसेथिं बुंनो थांबा जोंना गाननाय जोमनायफोराबो साखोन सिखोन जानांगोन। जों सानफ्रोमबो गावनि गाननाय जोमनायफोरखौ सुनो नांगौ। नङा होमबा नोंथां? जा ओ मानोना जों माने सुवालासिनो साखोन सिखोन खामालासिनो जों जुदि गानबाय थायोब्ला जों गावनि देहायाव गोबां बेराम सोमजिहोनानै लायो। जेरैहाय गावनि मोदोमाव माननाय बेफोरो स्किन माने बेरामफोरा जोंनाव जानानै होयो नङा होमबा नोंथां?
औ-औ
बैफोरनिफ्राय जों रैखाथि मोननो थाखाय जोंना बैफोर माने गाननाय-जोमनाय जिफोरखौ सुनो नांगौ नङा होमा नोंथां? आरो जों दा बर' हारिया गोबाङानो अमा फिसियो नङा होमब्ला नोंथां?
औ
बैफोर अमाफोरखौ जोंना एसे गोजानफोराव खानांगौ नङा होमबा नोंथां?
औ
मानो होनबा बैफोर अमानि अमानि माने खि हासुदैफोराव थाम्फै बायदिसिनाफोरा थायो नङा होमबा उजियो
औ औ औ
बैफोर थाम्फैफोरा जोंना सुबुंफोरनि याव थांनानै ओ बेराम माने अरनानै बेराम सोमजिहोयो। नङा होमा नोंथां? बैफोरनिफ्राय जों रैखाथि मोननो थाखाय अमाफोरखौ अमा फोरखौ जों माने गोजानाव खानो नांगौ नङा होमा नोंथां? आरो बै फोर खि हासुदैनि गेजेरजोंनो जोंना खायसे गेस सोमजियो नङा होमबा नोंथां? जायनि जाहोनाव बेफोर माने मोनामनायखौ जों सुबुंफोरा लाबाय थाब्ला बेराम सोमजिनायनि माने ओ सोमजिनायनि लामाथिं थाङो नङा होमबा नोंथां?
औ
आरो जोंना साखोन सिखोन माने जों दा जा माने बाजार हाथाइफोरनिफ्राय जों दा बायदिसिना बायना लाबनाय मुवाफोरनि पेकेटफोरखौ जोङो मोजाङै दाबसे जायगायाव दोन नो नांगौ नङा होमबा नोंथां? बैफोर दाबसे जायगायाव दोननानै जोङो गावनि जायगा फोरखौ साखोन सिखोनै खालामना लाखिनांगौ नङा होमब नोंथां? अब्लाना जों माने ओ नुनायावबो मोजां नुयो आरो जोंनि मानसि एबा सुबुं माहारिनि थाखायबो मोजां। नङा होमबा नोंथां? आरो जों सानफ्रोमबो गावनि न' सिथ्लाफोरखौ सिबनांगौ आरो न'फोरखौ लिरहो नांगौ नङा होमबा नोंथां?
औ औ
जायनि जाहोनाव न'फोर लिरनायनि गेजेरजोंनो जों बायदिसिना बेक्टेरिया जानायफोरखौ जोङो बुथारनो हायो नङा होमबा नोंथां? आरो जोंना दा जाग्रा मुवा बेसादफोरखौ जोङो मोजाङै खोबना दोननो नांगौ नङा होमबा नोंथां! जेरैहाय दा बावैनो जों बुंलांखाबाय जेन बर' हारिया गोबां आनो अमा फिसियो जायनि जाहोनाव बैफोर मा होनो थाम्फैफोरा जाहाथे ओ बैफोर जानाय बुस्थुफोराव थाहोया बाहोया बेफोरनि थाखायनो खोबनांगौ नङा होन नोंथां दा जों ना समाबो जाना फैबाय नोंथां!
औ
नोंथांजों रायज्लायनानै आं गोबां खोथा मोनथिना मोनबाय नोंथांनि सायाव जोबोर ओ गोजोननाय थाबाय।
औ आंबो नोंथांजों रायलायना जोबोर गोजोननाय मोनबाय। ओ बे समखौ आं मोनफिनगोन होनना आसा खालामो नोंथांजों रायज्लायनो। बिदिब्ला दोनथ'नोसै नोंथां गोजोन्थों।
औ दे गोजोन्थों औ।